नोंथाङा खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
औ नोंथाङा दा राय्लायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन नोंथाङा मानि बादै राय्लायनो सानदों एसे फोरमायना होलाय
औ दा जों राय्लायगोन बर'फोरनि गाननाय जोमनाय खसाब बेफोर खसाब खौ माबायदियै बानायो बबेनिफ्राय मोनो माबायदियै बे खसाबनि जोहै मा मा खालामनो हायो माबाददि मोननो हायो बेफोरखौ जों रालायगोन माबायदियै खामायनो हायो खसाब बानायनायाव बर'नि खसाब फोरनि मुंफोरखौ जों मोनथिनानै लागोन
औ नंगौ जोङो गिबियावनो गोदो गोदायनि बाय दिब्ला जोङो गिबियावनो लाथा एम्फौ बेखौ फिसिनानै जोङो बेनिफ्राय बे लाथा एम्फौखौनो जोङो इन्दि बिलाइ बा थारुन बिलाइखौ जाहोनानै
औ
होननानै बेनिफ्राय जिथु फिथोब थोबोना बे फिथोबनिफ्राय जोङो खुन्दुंखौ दिहननानै दानाय जाया आरो जोंनि बायदिसिना खसाब गाननायखौ।
औ।
नंङाबा गामसा बा जेरै गस्ला। फालि बिफोर।
औ आरोबाव आंनि मिथिनाय। बादिब्ला इन्दियाथ गुफुर जायो नंङा होमबा इन्दिनि जिया।
औ नंगौ।
गुफुरजिखौ गुबुन गुबुन गाबनि खालामनो थाखाय बर हिनजावफ्रा गोदो मा खालामो। मोननो फिफांनि बिफांनि। बिलाइफोरखौ देग्लिनानै आलादा आलादा गाबनि बिबारफोरखौ दे। देग्लिनानै बेनिफ्राय रोसि। दिहुननानै खुन्दुंखौ बे सोमनानैहाय बायदिसिना गाबनि जि दायोमोन। दायोमोन दखना दायोमोन। साद्रि एबा फास्रा दायोमोन होननानै मोनथिनो मोन्दों आरोखि।
औ नंगौ बेफोरबायदिनो जोंङो। गोबां गोबां बायदिसिना गाबनि। दानानै जों जों खसाब गाननायखौ नुनो मोनोमोन आरोना।
नंगौ नोंथां।
औ नंगौ।
औ गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला बरना गुबैयानो जाहैबाय दखना। गामसा फास्रा साद्रि आरनाइ दं। आरनाइखौ बर। फोरा मानसिफोरखौ सिबिनो एबा मिथिं बायदिफ्राव। बरायनो थाखाय बाहायो।
औ नंगौ। गोदो गोदायथ जोंङो आरनाइखौ जोंनि बे। जोहोलाव जोहोलावजोफोरनो जेब्ला। जोंङो दावहायाव थांङो अब्ला जानजि खाफ्रानानै हरनाय जायोमोन आरोना।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
दा दानि मुगायाव जोंङो बे आलासि मान बानाय बा। मेल मिथिंफोराव बाहायनाय जायो आरो ना।
आरोबाव बरफोरना गानग्रा खसाबा। गुबैयै दखनायानो। नाथाय सानजानि बरफोरखौ जोंना मोनसे अग्रं दखना होननाय गाननाय नुनो मोनो। मोनो नंङा होमबा सानजारि बरफोरखौ। अग्रं दखना गाननायबो नुनो मोनो। जोंनि खसाबा गुबैयै दखनायानो नाथाय अग्रं दखनाबो गाननाय नुनो मोनो नङा होमबा। औ बबे बबे जायगायाव। गानो नोंथांङा खिन्थानो हागोन नामा।
औ बेखौ। बबे बबेयाव गानो होनोब्लाथाय जोंनि सानजारि सोनाबारि थायोना। बेखौ नोंथांङा एसे फोरमायना होलाय।
बेखौ गानो होननानै बुङोब्ला जोंनि सानजाथिं बरपेटा। ओ बाक्सा उदालगुरि बा ओ नलबारि बिदियाव थानाय बरफोरखौ गान्नाय नुनो मोनो आरोबाव ओ चिरां डिस्ट्रिगनि खावसे जायगायावबो चिरां जिल्लानि खावसे जायगायावबो खायसे खायसे बरफोरखौ बिदि गाननाय नुनो मोनो आरो नाथाय सोनाबनि बर'फ्रा बांसिनै ओ ब्ला दख'नाखौ गानो बे अग्रं दख'नाखौ गाना
औ नंगौ
औ बर'नि दख'नायाव मा मा आगरफोर दं नोंथाङा बुंनो हागोन नामा दोरोङारि आगरफोर बर'नि
औ बर'नि दख'नायाव जोङो जेरै आगर गुबै आगर गुबै बेबो मोनसे जोंनि दख'ना नङा होनोमब्ला
नोंगौ
बेबायदिनो जोङो हाजो आगर फारेव मेगन दाउसा मोख्रेब जेखाय आगर खबाइ आगर थिग बेबायदिनो बायदिसिना आगरफोरनि मुंफोर दं आरो ना
नोंगौ नोंथां
औ
बेफोर आगरखौ गोदोनि बर' हिन्जावफ्रा गावनि हिसानसालियाव ओ दायोमोन बा गोदोनि आगरनि साननाया बर'फोरनाव मा माबोरै फैखो होननानै मिथियोब्ला जों लेखा फरायनो मोनदों नङा होमबा आइस आसागि बैसागु मुंनि आसागि बैसागि मुंनि सानै बर' आइजोफोर दंमोन बिसोरो मा खालामोमोन सि दानायाव जोबोद गोरोंमोन होननानै खोनानो मोन्दों अख्रांजों जुदि दाउ मानै बिरनानै थाङोब्ला बेनि महरखौबो सेबखांनो रोंगौमोन हाग्रामानि मैफोरनि औ ओ महरखौबो नायनानै खेबसे नायनानै फैयोब्ला बेफोरनि महरखौबो सेब खांनो रोंगौमोन बायदिसिना समायना रमायना आगर बानायनो रोंगौमोन होननानै मिथि नो मोनो नङा होमबा
औ नंगौ थिग बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि आइजो माहारिफोरा जोबोरैनो आखा फाखा नङा होमब्ला
नोंगौ नोंगौ औ
जेरावबो आखा फाखा
औ दानि मुगायाव बर' आइजोफ्रा सि दानानैबो रां खामायनो लादों न'खरखौ सालायनो लादों नङा होमबा मानो होननानै बुङोब्ला सि दाग्रा खुलि खुलिनानै सि दाग्रा जायगा गिदिर बानायनानै हिसानजों लोगोसे खुन्दुं बायदिसिना ओ गोरिब न'खरनि आइजोफोरनो खायसे बर' आइजोफोरा जायफोर एसे गोजौ थाखोनि बा रां रुफा गोनां बेफोरो जि दाग्रा फुलि बानायनानैहाय गोरिब न'खरनि जि दानो गोरों हिनजावफोरनो रां खामायनो सुबिदा होदों गोदान गोदान आलादा आलादा डिजाइन दखनाफोर बानायदों गावसोर ब्रेन्द बानायदों बिदिनो रां खामायदों आरो गुबुनखौबो खामायनो खाबु होदों नङा होमबा
औ नंगौ थिग बेबायदिनो जोंनि आइजो माहारियाबो दानि मुगायाव गोबां हौवा माहारिजों समान समान आ राङा आरजिनो हायो आरोना नोंथां जों आइजो माहारियाबो ओरैनो न'आवनो जिरायनानै थायाबालासिनो
औ
जोङो गोबां बेफोरबायदि रां आरजिनायखौ नुनो मोनो आरोना।
नंगौ नोंथां।
औ
उम गाननाय जोमनाय बर'नि गाननाय जोमनायफोरनि गेजेराव बयनिखु इ बांसिन अनसायजानायानो जाबाय दख'ना आरो आर'नाइ नङा होमबा? आर'नाइखौ बर'फोरनि अनगायैबो आथिखालाव गुबुन हा हारिनि मानसिफोरनि गेजेरावबो अनसायनाय नुनो मोनदों खोनानो मोनदों जे बर'नि आर'नाइया जोबोरैनो नायनो समायना होननानै गुबुन हारिनि मानसिफोराबो बाख्नायखौ नुनो मोनो नङा होनबा? औ।
समायना जोंनि बे आर'नाइआ। फाख्रा सिख्रा जेरै गोमो गोथां बाथ खायमा आगरजों एरफब जानाय नङा होमब्ला?
नोंगौ नोंथां दख'नाया माबादि माबादि दख'नानि मुंफोर थायो नोंथाङा मोनथिगौ नामा?
दख'नानि मुंफोराथ' जेरै थिग बेबायदिनो आथिखालाव गोबां गोबां ओंखारबाय
औ बेनि गेजेरावनो दङ बिदन सालामाथा नङा होमबा? बिदन दख'नाया बर'फोरनो जोबोरैनो गोनांथार बैसागु हाबा बायदिसिनायाव बर'फोरनो नेमखान्थिफोर फालिनो फुजा होनो इसोर सिबिनो थानसालियाव थांनो नांगौ जायो गोथार दख'ना नङा होनबा? बेजों लोगोसे ओ जेब्ला हिनजाव गोदाना जे दख'ना गानो बेखौ थावसि होननानै बुङो थावसि दख'नाखौबो नांगौ जायो इसोर सिबिनो नङा होमबा हिनजाव गोदाननो गानहोनो
औ नंगौ बे जोबोरैनो गोनां। बेखौ जोङो गावनि आखाइजोंनो दानानै गानोमोन नङा होमब्ला? गोदो गोदाय नाथाय आथिखालाव दा एसे खम नुनो मोनसै।
औ बैसागु बोथोर सफैब्ला बैसागु बोथोर बोथोरावहाय बिदन दखना गाननानै मोसानाय नुनो मोनो। नङा होनबा गोमो गाबनि बिदन दख'नाजों बयबो मोसानो ओं ओंखारलाङो खेराइ मोसानायाव बिदन दख'ना गाननाय नुनो मोनो नङा होमबा आगर गुबैनि बिदन दख'ना बायदिसिना आर'नाइजों लोगोसे रेगे रेगां आगर बायदि बायदिसिनाफोरखौ फास्रायाव थिखांनानै गाननाय नुनो मोनो बर' आइजोफोरा गावनि आखाइजोंनो दानानै गाननाय जिफोरखौ गान्नाय नुनो मोनो।
औ नंगौ आरो दानि मुगायाव जोङो आर'नाइखौ ओ माहारिनो जेरै गामसा बा गाननाय गस्लायावबो जोङो एरनानै होनायखौ नुनो मोनो आरो।
नोंगौ नोंगौ गोदान मुगायाव बे बायदिनो आलादा आलादा मानसिफ्रा ब्लाउस बायदिसिनाफ्राव आर'नाइनि आर'नाइनि आगरखौ होनो लादों नङा होमबा?
औ जेरै जोबोरैनो समायना नुयो नङा होमब्ला?
नंगौ नोंथां।
जोंनि गावनि सुबुं माहारिया बाखनाय बाखनायनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो नायनो हमदोंसै नङा होमबा?
औ नोंथां दा जोंना दख'ना आरो आर'नाइ गामसा बेफोर जि आइटेक मोनखांबाय नङा होमबा
औ नंगौ
नंगौ नोंथां बयजोंबो सिनायजानाय जाबाय बर' आइजोफ्राबो जोबोरैनो गोग्गाथावै गोग्गानानै गावनि गाननाय खसाबखौ गानो नङा होमबा
औ नंगौ
जोंनि खसाबफ्रा जोंनि थाखाय गोग्गानाय
औ नंगौ थिग बेबायदिनो जेरावबो आखा फाखा आरो जोंनि बर' हारिनि आइजो सुबुं माहारिया आरो आइजोनि बेलायावबो जोङो हौवा माहारिखौबो जि दानायाव मुखुब थानायखौ जोङो नुनो मोनो
नंगौ नोंथां आइजो नंगौ नोंथां आइजोनि अनगायैबो हौवा माहारि बर' हौवाफ्राबो जि दानायाव साफा सानै जौसे जौखोन्दोआव हमनानै ला बा जौखोन्दोब्लाबो बिदि सि दाग्रा बर' हौवाफोर मोननो थाङो। खायसे खायसे जायगायाव नंगौ नोंथां।
मोनाबो जोबोरैनो समायना समायना दानो लुनो रोंगौ आरो ना।
नंगौ नोंथां आरोबाव दानि मुगायाव पाटनि ओ दख'नाफोर गान्नाय नुनो मोनो गोदान गोदान आगर गोदान गोदान दिजाइननि गोदान ब्रेन्डनि बर' दख'नाफोर बा जोबोरैनो समायना समायना दख'ना ओंखारदों नङा होनबा बर' आइजोफोरनिनो फसंजानाय ब्रेन्डफोर नङा होमबा
औ नंगौ।
नंगौ नोंथां
जोबोरैनो गोदान गोदान मुंनि ओंखारबाय थायो। बोसोर बोसोर।
नोंगौ नोंथां।
जोंना समाबो जाबाय नोंथां।
औ नोंथां होमबा जों दोनथ'नोसै।
औ नंगौ नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोरैनो गोजोननाय मोन्दों।
ओम साबायखर थाबाय नोंथांनिसिमबो।
औ दे।
दानलाय।